हेल'
औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों
उम नोंथाङा फ्रियाव दंना?
दंङ
ओं जों दा जों दा ओ मोनसे टपिकनि सायाव सावरायगोन बे जाबाय बैसागु दा आं नोंथांनाव बेखौनो सोंनो नागिरदों ओ बैसागु फोरबोखौ नोंथांमोननियाव बोरै बोरै खुं नाय जायो आरो बबे समनिफ्राय खुंबोआ बेखौ खोन्थाना होनो हागोन नामा नोंथाङा
जोंनियावथ' बैसागुखौथ' जेन'बा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोबाय थाखायो गामियाव ओमफ्राय दा जोंनाव बावाखै आरो फांसन बानायनाया
उम।
तिन बोसोर तिन बोसोरसो जाबाय आरो।
उम।
कन्टिनिउ खालामबोगासिनो दं आरो।
उम।
फिसा फिसायैनो एसेबां गिदिरबो खालामनो हायाखै
उम।
बिदिनो बैसागु फांसन प्रग्राम बानायो। बिदिनो खारनाय बारनाय होयो उन्दैफोरनि खेला गेलेनाय ओमफाय मोसानाय खन्थाइ आवरायनाय
उम।
बादायलायनाय कम्पिटिसन होयो आरो बे ओन्दै ओन्दै गथ'फोरनि थाखाय
उम।
जाहाथे उनावहाय। माबा मोनसे जाहैयो जेन'बा बेफोरखौ नायनानै आरो।
उम
उम।
नोंथाङा बैसागुनि सायाव माबाफोर कुइसन सोंनांगौ दं नामा।
बैसागुनि सायाव। कुइस'नाथ' दङ दंनाया मेरलानो।
औ खोनादों।
ओमफ्राय नोंथांमोननियाव। मारै मारै फालियो जेन'बा बैसागुखौ।
बैसागुखौ जोंनियाव। बेनो जाहैबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो। फालिबोबाय थादों संक्रान्तियाव बिदिनो मोसौ मैसो थु खैनाय आरो। मोसौ मैसो थुखैखांनानै एक थारिखाव बिदिनो। गिदिरफोरखौ मान लानाय ओन्दै ओन्दैफोरखौ सनमान होनाय बे बखौ खुंनाय जायो ओमफाय बेनि उनाव। उमहम बिदिनो दुइ थारिख थिन थारिख बेयाव न'खर न'खर हाबनानै। रंजायै बाजायै बिदिनो मोसायै बिदिनो। गिदिरफोरखौ मान होबोयो। ओमफाय उन्दैफोरखौ सनमान होयो आरो ओमफाय। बेनि उनाव। रंजायै बाजायै ज' ज' बिदिनो। बयनावबो हाबलाय लायो ओमफाय। गोदो गोदायनिफायनो सोलिबोबाय थानाय। हिसाबै बयबो फालियो आरो। ओमफाय। रंजानाय बाजानायानो जाहैबाय खाम जथा सिफुंजों। लानानै रंजायो बैसागु फोरबोखौ ओमफाय। संक्रान्ति संक्रान्ति फोरबोआव मोसौ मैसो थुखैखांनानै। जोंनाव आरो मोनसे फोरबो खुंनाय जायो बावखुंग्रि फेस्टिभेल। बेहाय बयबो ज' ज' गाखोहैयो बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ। बयबो फालियो आरो गो-गोदो गोदायनिफ्रायनो मा-मानिबोयो‌।
उम।
बावखुंग्रि फेस्टिभेल गोदो बावखुंग्रि सिख्लाया गावनि। आराम मोननायखौ मोनैनि थाखाय। बेहाय बिनिफ्राय बारजुमनानै थैदों ओ। बिनि थाखायनो मुंदांखा बेयाव गाखोयोबा। बोसोरथाम गाखोयोबा थांखिया जाफुङो होननानै बयबो गाखोहैयो बेहाय। बेनिखायनो बावखुंग्रि फे सटिबेलखौ खुंनाय जादों आरो।
ओमफ्राय। नोंसिना मा फांसन बैसागु फांसनफोर बानायोना गामियाव।
खोनायासै नोंथां।
बैसागु फांसन बानायो नामा होनदां नोंसिनि गामियाव।
जोंनि गामियाव बैसागु फांसन खुंनाय जायो औ। बेखौ जोङो ओन्दै ओन्दै खुंबोदों जों जों उन्दै उन्दैयाव
बेसेबां जाखो जेनेबा
दिनैसिम खुंनो आ ओ खमैबो नैजि बोसोर जाबाय जोङो उन्दै उन्दैनिफ्रायनो
उम हम हम
होयो खेला दुला खारनाय बारनाय मोसानाय मो नाय बिदिनो
उम
बयबो बाहागो लाफैलायो ज' ज' उन्दैफोरनि टेलेन्टखौ नायनो थाखाय बिदिनो खन्थाइ आवरायनाय कुइस कम्पिटिसन ओमफ्राय खारनाय बादायलायनाय ओमफ्राय बिदिनो मोसानाय बेखौ होनाय जायो आरो बेखौ जा जों गोदो उन्दै उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों आरो दासिमबो फालिबोगासिनो दं ओ गेजेर खन्द' लक लकडाउन जानाय समाव बन्द' जादोंमोन बोसोरनै बेनि उननिफ्राय आरो खुफिननाय जादों आरो
उम
बे क'क्राझार बे बावखुंग्रियाव ओरैनो प्रग्रामा साननैसो नि थाखाय जायो खोमा ना ए बे क'क्राझार बावखुंग्रिनिया माने बेहाय साननैसो सिगांं प्रग्राम जाग्रोयोखोमा ना साननै सानथाम
औ बेहाय सानथाम प्रग्राम जाग्रोयो बे ओ होयो खेला दुला खारनाय बादायलायनाय होयो ओमफ्राय मोसानाय होयो मा मा गासिबो जाथिनि ओ फैजोबो आरो बिदिनो गार', राभा, मिसिं, बर', सावथालि नेपालि गासिबो हारिनि माबायानो फैजोबो आरो बेहाय देखायफैजोबो गासिबो गा सिबो हारिनि मोसानायखौनो नुनो मोनो आरो बेहाय
बुहुद गोजान गोजाननिफ्राय गारि भारा लानानै फैयोना
औ उम
गोजान गोजाननिफ्राय गारि भारा लानानै फैयो
गोजान गोजान गोजान गोजाननिफ्राय नायनो फैयो टुरिस्टफोर बिदिनो आरो आलदा आलदा ड्रिस्ट्रिकनिफ्राय फैयो नायनो आरो बे हाजो गाखोनो बे थांखि जाफुङो होननायखाय फैयो बोसोरफ्रामबो गाखोनो मानसिफ्रा बे फेस्टिबेलाव
उम ओरैनो बे बावखुंग्रि हाजोआ मा जायगायाव दं मा गामि
बे बावखुंग्रि हाजोआ क'क्राझाराव दङ। कक्राझार क'क्राझारनि क'क्राझारनि ओरैनो खो-खोला थांनांगौ जायो क'क्राझारनि खोला क'क्राझारनि खोला ससे थांबानो मोनो आरो नुहुरखायो। क' क्राझारनि खाथि स्टेसननिफ्राय नुहरखायो।
उम
ओरैनो जोंनिफ्राय क'क्राझार टाउननिफ्राय बारा गोजान जाया। दाइन किल'मिटार जायो आरो।
दाइन किल'मिटार जायो।
ओम ओरैनो नोंसिनियाव मा माजों बैसागु फोरबोआव मा माजों रंजानाय जायो बैसागु फोरबो रंजानायाव नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
जोंनियाव एक थारिखाव मानि मागिया आरोखि ना दुइ थारिख दुइ थारिखनिफ्राय मागिबाय जेन'बा
ओम
सेंग्रा सिख्लाया आलदा बोराय बुरैया आलदा बिदि मागियो आरो। बिदिनो एखमबा बैसागु गान बे केसेटनि दामनायजोंनो मागियो। ओमफ्राय एखमबा समाव बिदिनो बे खाम जथा सिफुं बेफोरखौ लानानै मागियो आरो।
उम
बेबादिनो मोजां मोनो बोथोर सफैब्ला बैसागु बोथोर सफैब्ला रंजानो।
ओम
उम
नोंसिनियावबो मोजाङानो ना?
जोंनियावबो औ बिदिनो जोंनाव गोबां खम जा खम बिदिनो खिसेरफोरजों मोसायो आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो बांसिन बिदिनो खाम जथा सेरजा सिफुंजों मोसानाय जायो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बेनो बे खाम जथा सिफुंखौ गाराखै आरो जोंनियाव दासिमबो बेजोंनो सोलिबोबाय थायो दानि गोदान मुगायाव दानि नुनो मोनो आलदा आलदा गामियाव दामनाय दामनाय देनाया गोमालांनो हमबाय। जोंनिनो ओ दा एखौ बुरखांफिननांगौ आरो दामनाय देनाय दामनाय देनाय मोस सानायखौ दा बांसिन केेसेटजों मोसानाय नुनो मोनो आरो जोङो। बांसिन गामियावनो दामनाय देनायखौ एसे गोदोलांनो हमनाय बायदि नुनो मोनदों। दा बिनि थाखायनो बेनि थाखायनो जोङो दा देखायनांगौ आरो बयबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा ओरैनो खाथि खालानि मानसिफोर देखायनांगौ आरो।
देखायनांगौ देखायनांगौ हाइलाइट खालामनांगौना बुस्थुखौ।
उम उम।
बोरै रंजायो बोरै बाजायो जेन'बा जोंनि जाथिया
उम।
बेफोरखौ देखायनांगौ जायो
ओम। दा गोमालांनो हमदोंसै आरो माखासे बुस्थुफ्रा बे दामनाय देनायफोरखौ रोंला सोरबा सोरबा दानि उन्दैफ्राथ' रोंला बांसिनानो मबाइलावनो थायो दामनाय देनायफोरखौ खामखौ बोरै दामो सिफुंखौ बोरै
थ' गोमालांबायानो खय एकथा दामग्रा- देग्रा बुस्थु आगजुफ्रा सोलोंग्राबो गैला फोरोंनायबो बो गैला बेफोरावनो बिदि जालांजोब्बाय नङाबा बहुत आगजु दंमोन
बैसागु बोथोरावनो देखायनांगौ आरो उन्दै उन्दैफोरनो लाइनखौ बोरै बोरै दामो खामखौ बोरै दामो सिफुंखौ बोरै दामो जथाखौ बोरै दामो बेखौ देखायनांगौ आरो फोरोंनांगौ दा बेफोरो बैसागुनि गेजेरजों दिन्थिनाय जायो आरो बांसिन रोंनाय जायो रों
उम।
रंजानाय-बाजा
ओ
दे दे होमबा नोंथां टाइमबो जाबाय दोनथ'लायसै होमबा
औ दे दे।
औ।
दे